मा खामदों नोंथां?
दङ' ओरैनो। नोंलाय?
बहा दङ'?
आं नै हस्टेलावनो दङ'। नों बहा दं?
माबाफोरा खामबायदों बोदों नामा?
जेबो खालामाखै ओरैनो दं।
ए।
दं आंबो ओरैनो।
ए ओंखाम जाखांबाय? ओंखाम जाबाय नामा?
आथ'आखै हाय।
हो? हेलौ!
खोनायाखै हेलौ!
अ हेलौ! नोंथां मा खालामदो?
दं नै ओरैनो।
अ ओंखाम जाबाय नामा होनदों?
ए ओंखाम जाथ'वाखै दासो मोनदों ओंखामा।
ए मा ओंख्रि संदों?
ओंख्रिया दालिसो ओमफ्राय आलु बाथोन। निंसिना?
जोंना संथ'वाखैनो।
अ सोंथ'वाखैना?
ओहो।
खैतासोआव जायो होमबालाय?
जों नौतासो आवस सङो। सङोमोन दा दिनै संथ'वाखै आरो।
अ-अ खबरफोरा मोजांबा?
मोजाङानो नोंथांनालाय?
आंनाबो दङ' गेजेरावनो मोजांथ'आनो।
अ! नोंथांङा जेरावबो बेरायनो थांथवाखै नामा? ओ ओं। आंथ' दालिखौनो संनोसै सान्दों ओमफ्राय भिन्दि फ्राय एवनो। सान्दों आरो।
अ-अ!
नोंथांङा जेरावबो बेरायनो थाङाखै नामा?
गैया थांथ'नाय जायाखै गरम ना बोथोरा!
अ!
हम नोंथांङालाय?
आंबो जेराव थांथआखैनो।
ए
औ।
दे होमबा नोंथां मोजांबा खबरफोरा।
अ मोजां नोंथां!
अ दे।